हेल' औ ओ खोनादों? औ खोनादों
औ ओ गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आङो ओरैनो दं नोंथां।
औ औ।
औ औ
ओ दा बिदिब्ला जोङो ओ मोनसे टपिक जेरै बैसागुनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ बर'फोरनि बैसागुआव जेरै गोदोनि आरो दानि माबायदि सोलायनाय नुनो मोनदों नोंथाङा गोदो बैसागुखौ बेसे सानस सिम फैनाय जायोमोन आरो दा माबायदि स मा समसिम फालिनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि गाहाय रंजालि फोरबो फोरबोखौनो बुंनांस सिगोन गाहाय फोरबो होनोबा। बैसागुआनो नङा होमबा नों थां ओ बैसागुखौ जोंहा गोदो गोदाय आबै गोदो गोदाय आबै आबौ आबै आबौ समनिफ्रायनो ओ सो फालिबोबाय थादों। अ गोदो गोद दाय आरो दानि फारागथि बुङोब्लाथ' ओ गोदो गोदाय बैसागुखौहाय जोंहा आबै आबौआ ओ ओ बेफोरबायदिनो ओ सैथ्र' मास सैथ्र' मासनि जोबथा अक्ट'आवहाय ओ मोसौ थुखैयोमोन जेरै ओ लाव फान्थाव हाइज हालदै आरो थाइखा फिथाइफोरनि माला सुनानैहाय ओ उखुम मुदा मुदायावहाय ओम ओ माला सुनानै दोनोमोन लोगोसे ओ लावज जा फानथाव जा होनना माने मोसौखौ थुखैयोमोन मोसौनि बिखुङाव हांगारनि फोथा होयोमोन आरो दैजों थुखैनाय जायोमोन आरो सैथ्र' मासनि जोबथा अक्ट'आवहाय बेजों लोगोसे ओ गोबां मैगं थाइगं बुथुमनानैहाय जानाय जायोमोन आरो गोखै गोखा मैगंफोरखौ बुथुमनानैहाय ओ फुंखा जानाय जायोमोन बेनि ने दिनावहाय जोंहा गोदोबो आबै आबौमोनहाबो जे गावबा गावनि धोरोम एबा इसोरखौहाय गाबज्रिग्रोयोमोन आरो ओ से से अक्ट'आवहाय ओ इदिनखालिहाय उम उन्दैया गेदेरखौ सनमान लानाय आरो गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय बेफ बेबायदिखौ नुनो मोनोमोन आरो जोङो ओ सिबिसालि बा मन्दिरफोरावबो थांनानैहाय ओ इसोरखौ गाबज्रिनायजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाखौहाय मान सनमान लानाय जायोमोन बेजों लोगोसे बुध प्रसाद बेफोरबायदिखौ जानाय जायो बिनि नेक्स्ट दिनावहायबो गोदो गोदाय आबै आबौमोनाबो जोब माइ सेरेब बेफोरबायदि लोंनाय जायोमोन आरो मोसानायजों लोगोसे ओ गोदोथ' खोनानो मोनदों आबै आबौमोनहा बैसागुखौहाय मास मोनसे गाहाम फालियोमोन होननानै ओ गोदो गोदायथ' गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि दामग्रा दे ग्रा माने सिंगार बेफोरबायदिबो माने मेथाइ रोजाबगिरि बेफोरबायदिबो गैयामोन बा गैयामोनखौनो होनजायोमोन दंमोनबाबो साब साफा सानै ओ बिनि थाखायनो आबै आबौमोनहा ओ बैसागुखौहाय गावसोरनो खुगाजों मेथाइ खननानै माने ओ मा मोनसे रंजायोमोन जाहैदोंङ गोदोनि दिनावहाय जेबो बेफोरबायदि फांसन प्रग्राम बेफोरबायदि खुंनायखौ ओ खुंनायखौ खोनायामोन आरो माने आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय अ दानि मुगायाव नायोबाथ' जोङो बैसागु बागुखौहाय ओ दाबो जों सैत्र' दाननि जोबथा अक्ट'आवहाय ओ बेफोरबायदिनो माने मोसौ थुखैनाय जायो गोखै गोखा मैगं जानाय जायो बिनि नेक्सट दिनावहायबो जोङो बेफोरबायदिनो गेदेरखौ सनमान लानाय उन्दैखौ बोर होनाय बेफोरबायदि हाबा खान्थिया दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो बिनि उनावहाय जोङो इसोरखौ सिबिनायनि उनावहाय नेक्स्ट दिनाव माने बैसागुनि नै अक्ट'आवहाय जोंहा ओ न'खर न'खर मागियो जेरै जेन गथ' गथाय आरो सेंग्रा सिख्लाबो बिसोर न'खर न'खर मागियो‌ ओ जाय जोंनि बर'निनो माखासे दामजु खाम सिफुं सेरजा हारमुनियाम खरखा बेफोरबायदि दानानै माने बर'नि खुगा मेथाइ खननानै मोसानाय जायो आरो औ। बेवहाय जोङो अ‌ रां जों लोगोसे माइरं खेरखासे बेफोरबायदि हरनाय हरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय ओ सेंग्रा सिख्ला आलदा आलदा मोसायो नालाय जोंनिथिंजाय
औ औ नंगौ ।
ने जेनेरेल पार्टिया मोानानै थांखांबाथाय बोराय बुरि मोसाफैसिगोन बिनि उनाव गथ'फोर आरो बिनि उनावहाय सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदि मोसानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां । अ बेजों लोगोसे दा दाथ' जोंहा गोदान गोदान मुगायाव जोंहा माने गामियाव मोसाखांबाथाय ओ साननै सानथामनि उनावहाय जेन बा गामिफोरावनो फांसनफोर खुंनाय जायो आरो माने फांसनफोरावहाय जोंहा ओ दानि गोबां ओ मुंदांखा सोलिफुबाय थानाय माने मेथ मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनानै माने जोंहा बैसागु प्रग्रामखौ गिदिर फांसन-फांसन खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने गोदोनि जों दानिजों बेफोरबायदियाव फारागथिखौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
अ नों नोंथांमोननि जायगायावलाय गोदो मा माबायदिमोन आरो दा मा बायदिमोन बैसागु फोरबो एबा रंजालि बैसागु खुंनाया एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन ओ गोदोनि आरो दानि होनना बुङोब्ला जेरै बर'फोरा गोदो गोदायनि
दंखायो आरो जेरै दानि मुगायावसो जेरै सिंगार लाबोनाय जेरै मेथाइ मोसागिरि साखावरिबो मेथाइ खनगिरि बेफोरबायदि लाबोनाय हाबाया सोलिगासिनो नाथाय गोदोनि स समाव बेफोरबायदि जेरै मेथाइ खनगिरि सोरखौबा मोसाखावरि बिदि लाबोनाय हुदाया गैयामोन मानो होनोब्ला बर' बिदि गैयामोनब्लाबो बर' सुबुं गावनो गाव ओ गामियाव रंजानाय बेफोर हुदाखौ नुबोगासिनो दंखायो आरो गावनो मे थाइ बानायनाय आरो बेफोर दा बाय दि मेथाइआ माने दा बाय दियाव गोबां बेसेन होजाबोदों जेरै खुगा मेथाइ होनो बर'नि । उम। जेरै गोदो गोदाय जेरै सैत्र दानाव सैत्र दाननि लास फास्टआवनो जेरै- बैसागुखौ खुंनाय जायोमोन। बेबायदिनो दाबो बैसागुनि सैथ्र' दाननि लास्टावनो खुंनाय जायो आरो
औ।
बे जेरै- सेव बे ओमफ्राय बे खालि मोसौ थु थुखैनाय जायो मोसौ थुखैनाय गोदोबो दाबो सोलि बेनो नाथाय दाबो बेनो सोलिदों आरो जेरै बे दिनखालि गोखा गोखै जेरै थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ लगायनानै माने खुंखा बेफोरजों खुंखा जानाय जायो आरो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों ओ जानो हागौ एखेयानो जोंनि सायद थिंबो ओ बिदिनो फुंखा जानाय जायो दिंखिया जानाय जायो मैथा बांगाल माने गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ खाथुमनानै जानाय जायो आ आरो बेफोरजों लोगोसे जेरै मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनायाव जेरै सबाय जेरै सबाय होनाय जायो आरो जेरै ओ जेरै था नोंथाङा जेरै होनदों लाव फान्थाव बेफोरबायदिखौ माने मोसौनो खुबैना खुबैनानै होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जेरै मोसौनो जेरै खान्थानि हांगार बेखौ फुननानै माने मोसौनो होनाय जायो आरो फोथा हिसाबै आरो मोसौनि आसु गुराव जेरै थाव फोननाय जाहाथे मोसौआ मोजाङै थायो आरो मोसौनो माला गान होना बिबारनि माला गानहोनाय बेफोर हुदाया दं आरो मानो होनोब्ला गोदो गोदाय बर'फोरा बुंनाय दङ जेरै ओ मोसौ मो-मोसौफोर जेरै मोसाफोरा जानो हायै बायदि बे दिनखालि माने गासिबो उदां आरो जेरै मानसिफोरा उदां बेफोरबायदिनो मोस खौबो उदां खालामनो थाखाय बेसे खौ हगारना हरनाय जायोमोन आरो। जाहाथे बेसोर खौ औ बेसोरखौ माने मोसौ माबा मोसाफोरा जेरै मो सा सिंह बायदिफोरा जानो हायै बायदि बिसोरनि मोदोमाव बेफोरबायदि खान्थानि गोसोम गोसोम दागोखौ फोनना होनाय जायोमोन। आरो बेफोरबायदिनो से अक्ट'खालि बैसागोनि से अक्ट'खालि जेरै ओ गावबा गाव रंजालायनाय आरो बो-बोराय बुरै रं बोराय बुरैफोरखौ मान होनाय जेरै उन्दै खौ अननाय बेफोरबायदि हुदाया सोलियो आरो दासिम गोदोबो सोलिबोदों आरो दासिमबो बे हुदाया सोलिबोगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे बैसाग बैसागु रंजानाय मागिनाय न'खर न'खर जौ संनाय बेफोर हुदाया दङ गोदोबो आरो दाबो सोलिगासिनो नाथाय बेफोरबायदि स्टेजाव दिखांनानै बैसागुखौ संनाय बेफोरबायदि हुदाया गोदो गैयामोन दा जोबोर सोलायबोनो हमबाय आरो बैसागुआव जेरै दख'ना गाननाय गोमो गोथां बाथ' गां बेफोरजों माने जोबोर समायना नुनो मोनो आरो मिथिंगानि जेरै दाउ खौवौ गाबनाय। बेफोरखौ माने मिथिंगा बेफोरो आरो गोदान बिलाइ खिलिनाय बेफोरजों माने मिथिंगाखौ मिथिंगाखौ मिथिंगा समायना आरो जेरै गामिखौ बेफोरजों माने गोबां समायसारनाय नुयो जेरै दामनाय देनाय खाम जथानि बेफोर बेफोरनि गेजेरजों आरो गामिया समायसिनबावो आरो जेरै नख राव से अक्ट' खालि न'खरनि सुबुं फोरा जेबो खामानि मावनो मोना गासिबो ज' ज' जाजाय ओंखारलायनाय रंजा जालायनाय दिन होननानै मानि फोथायो आरो बर' सु सुबुंफोरा आरो जेरै दानि जुगावथ' जेरै सप्ता मोनसेल' बैसागुखौ खुंनाय जायो। ओ बे सप्ता मोनसे। जेरै गामियाव बोराय बुरै दो बोराय खायसे गामियाव जेरै बोराय बुरैफोरजों सेंग्रा सिख्लाफोराब ज' ज ज' रंजाफानाय जायो। नाथाय बेफोरनि सोलाय जेरै बोराय बुरैया ओ आलदा आरो सेंग्रा सिख्लाया आलदा बेफोरबायदिबो रंजानाय जायो आरो गथ' गथाइ गथ' गथाय होनोब्ला जेरै गथ' गथाइयाथ' बैसागो होनबा थानो हाखायि जाखायो सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे आरो गोदो गोदो गोदाय जेरै बर' बर' माहारियाव। जेरै दङमोन बे बैसागुखौ जेरैबायदि गोसोनि खोथा फोरमायलायग्रा बेफोरबायदिबो होनना बुङो जेरै जेरैबायदि मेथाइनि गेजेरजों गावबा गाव मेथाइ खनलायनानै बायदि गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनाय होननानै आरो बेफोरबायदिनो सोलिनायखौ नुबोदों आरो आरो दा जेरैबायदि स्टेजाव दिखांनानै मेथाइ खनगिरि लाबोना खालामबोदों नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोनाखैमोन नाथाय जोंनि साइदआव बेफोर बेफोरबायदि माने दाबो गैयाखौनो होनजायो मानो होनोब्ला दाबो गामि गामिनो बिदि रंजायोल' नाथाय बेफोरबायदि आरो रंजाखांनायनि उनाव बे रां मोननायफोरजों माने गावनो गामियाव एसे रंजायो आरो बेफोरबायदि मेथाइ खनगिरि बिदि लाबो नाय गैया आरो
औ
बिदिब्ला नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे अब्ला नोंथां
दे औ